औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा
औ फ्रियानो दङ
फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे ट्रफि लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
बैसागुनि ट्रफि बैसागु होनना बुङोबाथ जोंहा गिबियावनो मोसौनि मोसौनि जायो मोसौनि बैसागु मोसौ मोसौ खौ जोङो गिबियैनो बिदिनो लाव हालदै दाउ बिदि हानानै औ मा होनोमोनलाय बेखौ थाइखा थाइखा हानानै जों इखौ बेखौ हानानै जोङो औवानि थेवोल जिरनानै जों बेखौ मोनसे मोनसे इदिनो दुरुं दुरुं बानायो आरोना जेसेबां मोसौ दङ एसेबांसिम जों दुरुं बानायगोन आरोना ओमफ्राय जों जोङो मोसौनो गिबियैनो सबाइ गोरान एवनानै जाहोगोरो आरो ओमफ्राय जाहोखांनानै बिदिनो हांगारनि म माबाखौ देपसिनि हांगारखौ जोङो एरखनानै जों बेखौ एसे थावजों माबा लगायनानै जों बेखौ मोसौनि बिखुङाव फुनना होयो आरो ओमफ्राय मोसौखौ जोङो सिगांनि दिनावथ इदिनो दैमा दैसायाव लाङोमोन दानि दिनावथ बेफोरबायदि गैला नालाय इनिखायनो जोो न'फोरावनो इदिनो फुख्रिनि दैजों नङाबा न'नि दैखरनि दैजोंनो एसे एसे बाल्थिंसे बाल्थिंसेसो लुस्रनानै जोङो बेखौ दुब्लियै लाङो आरो इदिनो दिगलिथि लावथि इदिनो मोखोना बिलाइ बेजों जोङो बुस्राव बुस्राव बिदिनो लाव जा फानथाव जा जोंनि मोसौआ एरबाय था बिमा फिफा फिफा बरलदनि ला बिमा गायददिनि दाला होननानै इदिनो खनै खनै जोङो दुब्लियाव लाङो आरोना ओइदिनखालि जों मोसौ गासिबो मोसौखौ खानो मोना आरो ना ओमफफ्राय मोनायाव खाबाबो जोङो गोदान गोदान दिरुं बायनानैसो खानांगौ आरो ग बि मोसौखौ सानसेनि सानसेनि थाखाय हगारनांगौ आरो ना दुब्लियावनो गोसो बायदि मालाय बिसोरखौ बुनोबो मोना बिसोरनि आदार जानायखौबो माबानो माबा मोना आरो ना बेफोरबायदिनो जायो ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो गेदेर गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय गेदेर उन्दैया गेदेर गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि जायो आरो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो हाबा ज गोदान बिहामजो फिसाज्ला बिदिनो बिजामादै फिसाजो गावनि बिमा बिफा नङाबा बिहाव बिखुनजोंनो बिदिनो दख'ना दख'ना गामसा होनानै बिदिनो बोर लाफैयो आरो औ बिदि मोनानबावनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय बिनि अखानायै मोसा थानायानाय जायो आरो इदिनो बोराय बुरिया बोराय बुरि सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गथ' गथाय इदिनो दख हिनजावफोरा दख'ना गोमो गस्ला गोजा फालि गोजा हौवाफोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ लानानै इदिनो ज' ज' मोसानाय जायो आरो खाम सिफुं सिफुं सेरजा लानानै बेफोरबायदिनो ओंखारो आरो आरो बयनिबो न'खर न'खर हा नानै इदिनो मोसायो आरो ओमफफ्राय बिदिनो मोसाखांनानै बिदिनो सोरनाबा न'खरनिया बिदिनो भाजिफोर जाहोहरो आरो बिदिनो भिखौ सोरबा सोरबा दाउ दाउजों थालिर बरस्ला सोरबा सोरबा अमा बेदर एवनाय बेफोरबायदि सोरबा सोरबा बुट सोरबा सोरबा पापर इदि जाहोयो आरो ओमफफ्राय जुमाय लोंग्राया जुमाय लोङो ओमफ्राय फेबसि लोंग्राया फेबसि बेफोरबायदिनो बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो नोंथांमोननि थिगलाय बोरै खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
औ नोंथां बुंनाय बाददिब्ला नोंथां बुंनाया थिगानो जादों बैसागु होनोब्लाथ' बर' बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो बे फोरबो सफैयोब्ला गासिबो गासिबो जोंनि बर'फोरा जोबोद रंजा बाजा बे बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो खुंनाय जायो
औ
बैसागु होनोब्ला जोंनि गोसो बैसागु हब्ला जोंनि गोसोआ जोबोद उसाव बादाव उरां फारां जायो आरो बैसागआवथ' जोंनि जोबोद गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आंगो फोरबो जोंनि रंजालु फोरबो बे फोरबोआ फैयोब्ला जोङो जोबोद मोजाङै फालिनाय जायो बे फोरबोखौ गिबियावनो नोंथाङा बुंलांखाबाय मोसौ थुखैनाय आरो बिनि उनाव गेदेर गेदेर बे फोरनो गेदेरफोरखौ खुलुमनानै मान बावनाय न्द उन्दैखौ बोर होनाय आरो गेदेरखौ उन्दै फोरा खुलुमनाय बेफोरबायदि आरो आरो आरो गोदोनि बायदिबाथ' गासै गासिबो गथ' गथाय बोराय बुरै ज' ज' रंजायोमोन सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' ज' रंजानानै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरबायदि जों जोबोद गाजा गोमजायै रंजायोमोन दाथ' सोलायलांबाय नालाय दानि दानि मुगायावथ' बेफोरबायदि सेरजा सिफुं दल गंगाफोरखौ लानानै मोसानाय नंला दानाथ' गामि गामि बेफोरखौ न थां नुनो थाङा नालाय दान डिजे एबा बक्स लानासो मोसानाय जायो आरो गोदोनि नेम बेखौ गारनानै दायोथ' सोलायबाय नालाय गिबियावनो मोसौ थुखैखांनानै मान बावखांनानै अखानायै बिनि अखानायै बोराय बुरैफ्रा ओंखारसिगोन ज' ज'नो जोबोद मोजां मोजां देलायनानै बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि नोंथां बुंनायानो जाखादों दख'ना गोमो गस्ला गोजा आरो फास्रा गोजा आरो फोथा गोजा फुननानै लिपस्टिक गोजा लगायनानै खानाय खफायाव बिबार थुलायलायनानै जोबोद समायना रमायना गानफब जोमफब जानानै ओंखारनानै मोसायो आरो रंज जायो आरो हौवाफ्राथ' गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ गोजा एबा सोरबा सोरबा गोथां बायदि बायदि गाबनानै ज' ज' मोसानाय जायो आरो न' न'
दायोथ' जोंना गोदोनि बायदि ज' ज' नंला नालाय बोराय बुरिया गामियाव न'खर न'खर मोसाखांनाय जोबबाथाय आरो बिनि उनावहाय बिहामजोफ्रा एक्सट्रा ओंखारबावो आरो बिहामजोफोर बिहामजोफ्राबो बिदिनो गावदां गावदां जोबोद समायना रमायना मेकाप लगायना एबा खानायाइ खफायाव बिबार सुलायनानै जोबोद जान्दियाव आर'नाइ खालायनानै जोबोद मोजां मोजां मेथाइजों मोसानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बिनि उनावहाय सेंग्रा सिख्ला ओंखारबावो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो लास्टावहाय ज' ज' मोसायो आरो गाजा गोमजायै आरो दानिया दाथ' मोसदोनि बायदि नंला गासिबो गाव गबावसो मोसायो गोदोनि बायदिब्लाथ' जरा जरा मोसायोमोन खाम सिफुंजों ग्रोम ग्रोम मोसायोमोन खाम सिफुं सेरजा गाननायजों ओरैनो दल दामनायजों बेफोरबायदिनो समान समान मोसायोमोन आरो बिनि सुरजोंहाय एखे एखे समान समान दायोथ' बेफोरबायदि नेमखान्थिया गोमालांनो हमबोबाय नोंथां जोंनि गामिफ्रावबो बेफोरबायदि खाम सिफुंनि महरखौनो मोननो थांला मानो होनोब्ला बे गोमालांनो हमजोब्बाय बेफोरबायदिया गोदोनि आबै आबौमोनाबो गैला नालाय दानि जुगाथ' जोबोद सोलायबाय
औ
बेफोरबायदिनो सोलायबाय आरो
आरो गोदोनि दिनाव मालाय बिदि बैसागु बोथोर सफैसै सफैसोबा न'आवनो दख'ना बिदिनो गोमो सोंनानै न'आवनो दानानै गानोमोन आरो बेफोरबायदि हाथथाय बाजारनि दख'नाखौ बायनानै गानामोन आरो आरो गोदोनि दिनाव बिदिनो गावनि अनजालिया गावनि अनजाल' मोजां मोनो सेंग्रानो बिदिनो बे जोनोमाव मोनाबाबो फैगौ जोनोमाव मोनथोंसै होननानै बिदिनो गामसा आर'नाइ बिदि दानानै हरोमोन आरो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो मोसायोमोन आरो ज' ज'
औ नंगौ नोंथां
आरो जों जोंथ' होनदों बिदिनो सेकेणड बैसागुआव बिदिनो गेदेर गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बिदि जानायाव जोङो न'खरनि गिबियैनो जोङो सिखाराग्रोमनायदि दुगैस्रांनानै मानानै गावनि बिमा बिफाखौ खुलुमगोरो बिनि उनाव न'खरनि खुलुमाफोरखौ खुलुमहयो बे जोब फखांनायनि उनावबो जों गामि गामि थांनानै गामि गामिनि आबै आबौ आदै मादै बेखौ गासिबखौबो खुलुमजोबो आरोना बेफोरबायदिनो जायोमोन आरो। आरो जों दाबो बिदिनो खुलुमो बिदिनो बोन लानांगौ आरो बैसागु बोथोर सफैसै सफैसै समाव बिदिनो बिफांाव बानानै दाउ खौवौआ खौवौ होननानै गाबहैयो जोंनि गोसोआ बैसागु नंथ्लाबाबो जि बैसागु बैसागु मोनो आरो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरोना जोङो नोंथां
औ मानो होनोब्ला बैसागु बोथोर मोनफैनोसोगंनो दाउखौवा गारनानै गोसोफोरखौ खौ जोबोद मोजां खालामो बैसागु बोथोर सफैब्ला दानि जुगावथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदिबा थारजों दानाय थारजों जानानै गाननाय बेफोरबायदिखौनो थारखौनो दानि जुगावथ' नुनो मोनला आरो बयनिबो न'खर
अहो अहो उम नुनो मोनला
बैसागुनि सिगांहाय हाथाइ एबा बाजारफ्रावसो बायनानै गानो आरो बेफोरबाय बेफोरबायदि जिफ्रा गासिबो दानि जुगावथ' मेचिनजोंसो दाजोबनाय नालाय गाससि रावबो थाराव दाला बेफोरबायदिनो गोदोनि आगजुफोरा गोमालांनो हमजोब्बाय आरो
दानि दिनाव थाबाबो गामियाव सासे न'खरसे न'खरनैनाल' थागोन फ्रायानो थाया आरो दानि दिनाव थारबायायनांगौ थाराबो गोबां बेसेननि जाबाय सारि हाजार फास हाजार बिदि जाबाय आरोना ओंखायनो दानि दिनाव रावबो बा सिगां थानायफोराल' दासै दानि दिनाव रावबो बायनानै दालानो आरो
औ
गोबां दामनि जाबायना बेफोर बुस्थुआबो बायनोबो हाया मानो हाया
औ बेबायदिनो समजों लोगोसे थांगासिनो दङ
औ समजों लोगोसे गाससिबो सोलायलांगासिनो दं आरोना जोंनि बैसागु जानायफोराबो सोलायलांग आरो जों बैसागु बोथोर स सम जायैनि मास मोनसेसो सिगाङावनो जों जुमाय जुमाय सङो जुमायखौ जों गोबाव सम दोनहाबनानै बिनि बिदैखौ गोमो जालायनानै दोनो आरो बैसागु बोथोराव जों गामि न'खर मोसाबा जोंखर न'खरनि बिगोमाया बयनोबो एसे एसे जे राननानै होयो आरोना बेफोर जुमायफोरखौ
औ माइब्रा बिदिबो संनाय जायो नालाय नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथां जों रायज्लायनो गोसोखौ बिराद गोजोन्नाय मोनबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे